थां
औ नोंथां मोजां ना
औ मोजां नोंथां। ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंना नोंथां। आ
नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आङो फिथाइ -सामथाइनि बागै फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों। नोंथां
औ नोंथां आं फ्रि दङ आंजों रायज्लायनो हागोन
आ नोंथाङा फिथाइ -सामथाइनि बागै मानो जानांगौ एबा मानो जोथोन लानांगौ जों
ज
फिथाइ - सामथाइ एबा
हेलौ अ नोंथां नोंथां थांनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनाफैयाखै।
अ नोंथांङा फिथाइ सामथाइनि बागै एसे फोरमायना होनाय नोंथां जे माने जों फिथाइ सामथाइखौ मानो जायो एबा मानो गायनांगौ मानो जानांगौ बिनि बागै नोंथांङा एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ औ।
औ।
जों दा मिथियो जोंङो दि फिथाइ सामथाइ आ जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनां ओ आरो माखासे फिथाइफ्रा जोंनि महर आरो देहाफोरखौ गोबां गोख्रों खालामो ओ जेबायदि जों फुंनि समाव थालिर आ थालिर थाइबें बेफोरखौ जायोबा जोंनि महर आरो देहाया बिराद गोख्रों जा जायो माने सानफ्रामबोनि हुदा खालामोब्ला आरोना ओमफ्राय आरो माखासे फिथाइफोर जेरै आमलाय बेफोराव माखासे भिटामिन थायो भिटामिन सि भिटामिन आरो बेफोरखौ जायोबाथ' जोंनि देहाफ्रा बिराद मोजां जायो बिनि खायनो जों फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ आरो जों बेफोर खौ जानायनि हुदा खालामनांगौ आरो।
औ नोंथां।
ओ नोंथांङा मा मा फिथाइनि बागै मोजांङै मिथियो?
आं मिथिनायावथ' फिथाइ सामथायाइनि बागै नोंथां ओ बे जोंनि लकेल एरिया फिथाइ जेरै थालिर बिदिनो दाथ' थाइजौ खान्थाल थायनायनिबो बोथोर नालाय नोंथां ओ थाइजौ खान्थाल आरो बिदिनो स्ट्रबेरि ड्रागन नासपथि बेफोरबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मिथिगौ आरो आं नोंथां।
औ। आ नोंनि जायगायाव बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोरनि आबादफोर मावो नामा?
अ जोंनिथिंथ' बिदि आबाद होननानै बुङोब्ला ना नोंथां ओ जोंनिथिं बिदि थाइजौ खान्थालनिथ' आबाद मावा नाथाय जोंनि बे न'खरफ्रोमबो थाइजौ खान्थाला थाखायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां बेथ' माने न'खरनि खाना।
औ नोंथां आरो बेजों लोगोसे
माने न' खाथि खालाफ्रावहाय जा गोबांङानो आथिखालावहाय जा नुनो मोनसै जे दड्रागन फिथाइ स्ट्रबेरि बिदिनो थालिर बागान बिदि गायनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां औ।
आथिखालाव
नोंथांमोननिथिं मा मा फिथाइ सामथाइ आबाद मावनाय जायो एबा मा मा रोखोमनि फिथाइ सामथाइ थायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ जों नि जायगायाव गोबां बिगा हायाव जोंनियाव माने जोंनि बिदिनो थर थरबुज थरबुज माने थाइनि आबादखौ गोबां मावोना मानोना बे आबादनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा जाना हायो आरो माखासे बैग्रि दङ ओ बैग्रि खौबो गोबां बिघा हायाव मा ने बिदिनो आबाद मावो आरो बेफोरखौ हानो हाथायाव बिदिनो फानहरनाय जायो। बिनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा जानो हायो आरो बेफोर फिथाइनि गेजेरजों। आरो रांखावरिबो आरजिनो हायो उम। ओमफ्राय
नोंथाङा बे फिथाइ सामथाइनि बिफां गायनांगौखौ गोनांथार होननानै सान नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ गोनाङाथ' गोनाङानो मानोना आ फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरखौ गायबासो फिथायफोरखौ जों मोननो हा गोन नाला आरो जों बेफोर फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरखौ गायनानैल' जाया बेखौ जों जोथोनबो लानो नांगौ मानोना जों थोन लायोबा आबादखौबो मोजाङै मोननो हायो उम।
औ।
नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जानो बिराद मोजां मोनो?
ओम आं फिथाइ जानो मोजां मोनो नोंथां। बिदिनोथ' थालिरखौ मोजां मोनो। बेजों लोगोसे थाइजौ मोजां मोनो बेजों लोगोसे स्ट्रबेरि ओमफाय ड्रागन आरो बेजों लोगोसे नासप'ति आपेल, आंगुर बेफोर मा खासे रोखोमनि फिथाइफोरखौ आं जानो मोजां मोनो आरोना नोंथां। बेफोर फिथाइफ्रा जोंनि देहानि थाखाय मोजां मोना नोंथां। औ नोंथां। नोंथां बे फांसे औ देलाय बुंलाय नोंथां।
औ माने नोंसोरनि नोंसानाव माने मा मा फिथाइ सामथाइनि दंफांफोर दङ' माने नो
औ जोंहानियावहाय जा बिदिनो थालिर फिसाय दङ'। थाइजौ दङ', खान्थाल दङ' आरो आनारस दङ' आरो लोगोसे लिसु दङ'। ओह बेखिनियानोसै आरोना नोंथां जोंनियावहाय जा आरो बिनि अनगा जेबो फिथाइ सामथाइ गैया आरोना नोंथां। नोंथांमोननियावहाय जा मा मा फिथाइ दङ' एबा फिथाइफोरनि आबाद मावदों नामा नोंथांमोनहा एसे फोरमायना खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
अ' जोंनि जायगायाव माने आबादखौ ओ सिगां माने दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ दायो थाइजौ खान्थालनि दिन माने बेफोरखौनो आथिखालाव माने दा समाव गोबां जायो गामियारि फोरा आरो
औ।
ओ बे जेबो आबाद मावथ'वाखै माने ओ सिगां जोंनियाव बे बिघा हायाव माने थरबज आबादखौ थुरबुज फिथाइनि आबादखौ गोबां मावदोंमोन आरो।
औ औ।
दाथ' खान्थाल आरो माखासे फिथाइ जायो आनारस आरो दैज्लां बोथ' मोनग्रा जेरै लिथु खु लेथुखु ना मा होनो बे आरो लिसुआथ' थांग'बाय बेनि समा दायो बे आनारस लिथुखु, खान्थाल, थाइजौ बेफोरखौनो मोनो आरो।
औ
हम
नोंथाङा माबा बे फिथाइ सामथायाइखौ इउनावहाय जा नोंनि न'आवहाय जा फिथाइ सामथायाइनि बिबां बागान खालामगोन सानदों नामा नोंथाङा
औ नोंथां मानोना जों माने आथिखालावथ' मिथियो फिथाइ सामथाइफोरनि माने हारा गोबां खम गोबां जादों बेनिखायनो माने ज जदि जों न'आवनो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइनि आबाद खालामनानै लायोब्लाना ओ गोबां हेफाजाब जायो माने न'नि थाखाय माने बेखौ माने जों हाथाइनि ओमफ्राय बायालासिनो मोननो हा बे बिफां लाइफांनि माने फिथाइ सामथाइनि आबाद खालामनानै लायोबा दा आङो सानहारनाय उनाव आङो गोबां दिनै फिथाइ सामथ दानिया आबा
औ औ ओ बिदिथ' बागाननिथ' जेबो खोथा फैला आरोना नोंथाङा आंनिया ओ आं जाखिनि हायो बे गावनि न'आवनो जानायखिनि फिथाइ सामथाइ जेरै आथिखालाव मोननाय द्रागनि बेफोरखौ न'खरनि आथा जानो थाखाय माखासे बायबाय बायनानै गायदों आरो बेजों लोगोसे जे स्ट्रबेरि बेफोरखौबो गायथ'वाखै गायगोन आरो ना नोंथां आरो जों बेजों लोगोसे माखासे माखासे बिदिनो फिथाइ सामथाइफोर गायगोन जाहाथे न'नि मानसिफ्रा एबा गथ' गथायफ्रा जेरावबो बायना लाबोलासिनो एबा अबेबाफोर थांनोबा बेलेगनिफ्राय बाहेरनि बुस्थुखौ बाहेरनि फिथाइ सामथायाइखौ जायालासिनो न'नि फिथाइ सामथाइ जानानै ससे न'नि मानसिफ्रा एसे गोहो बोलो एबा भिटामिन मोनो होननानै गायनो नागिरदों आरो आं नोंथां
औ नोंथांनि सानो
नोंथाङा दा नोंथांमोननिसिम दासिम दासिमहालागै माने दायो आरोना नोंथां मा आबादा मा मा फिथाइ सामथाइ गायनाया सोलिगासिनो एबा सोलिदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दायो आरोना दैज्लां बोथोराव।
औ दाथ जोंनि जायगायाव ओ आनारस आ आनारसखौ माने गोबां बिबां बाङै माने बेखौ मोनो नालाय दा बायदि समाव आनारस
औ नोंथां।
दङ नालाय बेबायदि समाव माने आनारसनि बागानखौ आं नुनो मोनदों आरो बे आनारेस फिथाइफोरखौनो माने दााबायदि समाव खानानै फानदों आरो हाथायाव। दा जोंनि जायगायाव बे आनारस फिथायानो बांसिन। ओ मुंदांखा जानानै दं आरो माने।
औ नोंथां मानोना बेफोरखौ जोङो गोरलैयैनो फोथांनो हायोना नोंथां?
औ नोंथां।
उम बे आनारसफोरखौ जों गावनि नआवनो गोरलैयै फोथांनानै एबा फिथाइ थायहोनानै जों जानो हायो आरोना नोंथां।
औ बे माने गोबां ओ गोबां गोरलै बे आनारस आबादखौ मावनाया।
औ
आरो नोंथां नोंसिनि
औ ओ जोंनि जायगायावथ दायो बेबायदि आबाद मावगासिनो दं होनोब्लाथ जोंनि जोंनि जायगायावथ बेबायदि आबाद मावनाय गैथवा नोंथां। दाथ दैज्लां बोथोर ना बेबायदिनो आबाद मावनायथ गै थआ दायो गैथला आरो नोंथां। जोंनिथिं बेबायदि आबाद मावथआाखै नोंथां। ओ नोंथां दे होमब ना नोंथां। आं नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औ आसा खालामदों उनावहाय जाय नोंथांखौ लोगो मोनफिन गोन आरोना नोंथां औ दे गोजोनथों।
औ नोंथां दे।